ओं मा खालामदों?
ओमफाय आंङो हरनि जा जामुं जाखांनानै जिरायनानै दङ
अ बिदिब्ला जोंङो दिनैनि सावरायनो गोनां आयदानि सायाव सावरायनोसै
अ आं आयदानि मख
जोंनि दिनैनि सावरायनो गोनां आयदानि मुङानो जाहैबाय बर' आगर
औ दे बिदिब्ला नोंथां जागायदिनि
जागायनोसै बर'फ गोदो गोदाय आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो मिथिंगायावनो गोबानानै मिथिंगायावनो संसार जाबोनाय बर'फोरा गाहायै आगरखौ मिथिंगानिफ्रायनो सोरजि जेनदोंमोन जेरै बर' आगरनि मुंफोरखौ आंङो फारियै मख'लांनोसै आगर गुबै बैग्रि मोख्रे हाजो आगर थाइगिर बिबार बैफोरबायाददि बर' आगरफोरा गाहायै मिथिंगानिफ्रायनो सोरजिजानाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां। बेफोर आगरफोरखौ गाहाय बर'फोरा मा मासेयाव एरखाङो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
गाहायै बेफोर आगरफोरखौ बांसिन बर'फोरा जोमग्रा आरो दख'नायाव जोङो एरखांनायखौ नुनो मोनो जेरै आगर गुबैखौ जोङो जायखौ जोङो बुङो दख'ना बिदन ना बेयाव जों एर खांनाय नुनो मोनो, बैग्रि बिबार फारौ मेगनखौ जों गाहायै दखनायावनो एरखांनायखौ नुनो मोनो आरो जायखौ जोङो हाजो आगर होननानै बुङो ना दिंखिया बिलाइ बेफोरखौ जोङो जोमग्रा जि जोमखांग्रा जि जाय जोङो फालि होन्नाबो बुङो ना बर'आव बेयाव जों एरखांनायखौ नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
बर'फोराथ' हाजो हाला हाजो हायेन ओनसोलावनो रायजो जाबोनाय मिथिंगाखौनो गोबानानै मिथिंगाखौनो गाहाय खालामनानै रायजो जाबोनानै मिथिंगानिफ्रायनो गाहाय थांना थानायनि राहाखौ बर'फोरा लायो हिसाबै मिथिंगानि समायना महरखौ बेखौनो जोंनि बर'फोरनि आगरफोराव थानायखौ जोङो नुनो मोनोना बेफोरनो जोंनो जोंनि जोंखौ मोनसे बर'नि जारिमिन होननानै जोंनि गाननाय जोमनायावबो जोङो नुनो मोनो जायखौ जों जारिमिन सोरजिनानै गालांदों मोनसे बर'नि सिनायथि ना आगरफोराबो
औ बिदिब्ला आंनिफ्राय मोनसे सोंलु नोंथां
औ सोंनो हागोन।
बेफोर आगरफोरखौ गोदो गोदायबो गोदो गोदायसो बाहायदों होननानै नोंथाङा बुंदों आरो बे आगरफोरखौ आथिखालावबो बाहायो नामा बे एरखाङो नामा जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय जि जोमफोरावहाय
औ आथिखालावबो जोङो एरखांनायखौ नुनो मोनो गोदोनि दिनाव आजै आजौमोननि समावहाय मिथिंगाया जेरै हाजोआवनो जेनेबा जोङो हाजो हाला बेफोरावनो हाग्रा बंग्रा रायजो जाबोनाय हिसाबै मिथिंगाखौनो नुनानै मिथिंगानिनो दिंखियाखौ नुनानै हाजोखौ नुनानै फारौ मेगन बेफोरखौ नुनानैनो जियाव फालियाव दखनायाव एरखांग्रोदोंमोन दा बैफोर बेफोरनो मोनसे जारिमिन जानानै थालांदों बा जोंनि मोनसे नेरसोन हिसाबै जोङो जियाव सेबखांग्रोदोंमोन दा बैफोर जारिमिनखौ बा बर'नि सिनायथिखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय आथिखालावबो आथिखालावबो जोङो दामिनसालियाव दानाय नुयोब्लाबो आथिखालावबो बैफोर आगरफोरखौबो जोङो बर'नि गाननाय जोमनाय बेफोराव जोङो दासिमबो बेरखांनायखौ जों नुनो मोनो।
गोदो गोदाय बर'फोराथ' मिथिंगायाव थांनानै थाग्रा मानसि हिसाबै आथिखालाव जे माइदि होनायखौ जों नुयो गोदो गोदाय बर'फोरा मा मा माबायदियैहाय सियावहाय माइदिखौ होयोमोन नोंहा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोबोद मोजां सोंलु गोदो गोदायनि दिनावथ' खुन्दुंखौबो आजै आजौनि समाव खुन्दुंखौबो मिथिंगानिफ्रायनो दिहुनोोन एम्फौ लानानै इन्दि लुनानै मिथिंगानिफ्रायनो माखासे बिबार बिलाइखौनो देग्लिनानै बेयावनो स्नि सान गाहाम सोमनानै बायदि मैयानि गाब गानायखौ नुनो मोनोमोन आथिखालनि दामिनसालियाव दिहुननानै गाब गाखानाय बैफोरबायदि गाबा गोदोनि दिनाव गैयामोन बेखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन जोङो खुन्दुं दिहोनो थाखाय गुबुन गुबुन बिबार बिलाइ बाहायनानै बेखौ जोङो स्निसिन स्नि सानसिमहालागै बा जायखौ जों सप्तासे होननानै बुङो ना! सिमहालागै सोमना दोननानै जोङो गोबां रोखोमनि खालार बा गाब गानायखौ नुनो मोनोमोन।
उम आरो आथिखालावथ' बेफोरो माखासे ग्लबेलाइजेसननि गोहोमावहाय बेफोरो बेफोरनि खान्थिफ्राहाय जुदा जुदा जानायखौ जों नुनो मोनबाय थेवबो जे गोदोहाय जेरैबायदि सियावहाय माइदि होयोमोन आरो आथिखालावबोथ' होयो नोंथां।
औ थेवब्लाबो गोदोनि माइदि होनाय आरो आथिखालनि माइदि होनायाव एसेब्लाबो फारागखौ जों नुनो मोनो ओ गो गोदोहाय जोङो
माबाफोर सोलायनाय दं नामा नोंथां?
सोलायनायाथ' दानि गोनोखो मुगायाव एसेब्लाबो सोलायबोबाय गो गोदोनि दिनावहाय ओ माइरंखौनो ओंखाम बायदि संनानै बेखौनो लाव लाव साग्लिनानै बेयावहायनो ओ खुन्दुंखौहाय माइदि सोमोमोन। बेखौ आखाइजों दास्रिनानै दान्दायाव फोरानोमोन दोंसे दोंसे जाय औवाजों बानायनाय सोरखि बा गय दंफांनि बानायनाय सोरखिजों बा दाङा नाथा जायखौ बुङो जोङो बेजों आखायजोंनो थुंङोमोन ओ ओ आखाइजोंनो जोङो खुन्दुंखौ थुनोमोन आ थिखालाव गोनोखो मुगायाव बायदि बिरोंदामिन ओंखारबाय बैफोर बिरोंदामिनजों दिहुनजानाय आइजें आयलाफोरजों आथिखालाव ओ जायखौ जोङो माइदि होनाय होनना बुङो ना माइदिखौ गोदोनि दिनावथ' माइरं माइरंजोंनो ओंखाम संनानै माइदि होयोमोन। ओ आ थिखालाव नाथाय बैफोरनि ओ माइदि होनाया एसेबाबो जुदा जानानै फैबाय माइरंनि अनगायै जोङो आथा मैदा बा बेलेग माबा होननानैहाय जोङो ओ मायदि होनाय खौ नुनो मोनसै आरो गोनोखो जों दिहुनजानाय आइजें आइलाजों खम समनि गेजेरावनो जानो थांनाय खामानिखौ नागिरनानै ओ एसे समनि गेजेरावनो ओ गोबां खामानि मावनो हानाय राहाखौ नागिरनानै जोङो गोनोखोजों दिहुनजानाय आइजें आयला बाहायनानै जोङो खुन्दुं थुननाय जि सोंनाय जि दानायखौ आथिखालाव नुनो मोनोसै
बिदिब्ला ओ गोदोनिफ्राय आथिखालाव एसे सोलाय सोल'खौ जादोंब्लाबो बेबायदि नियम नितिखौनो बाहायनाय जायो आरोखि नोंथां
औ एसे एनै सोलायदोंब्लाबो माखासे नियम नितिफोराहाय बेबायदिनो दङ होननाबो जों बुंनो हायो।
औ मानो होनना बुंबा जों गोजाम जों गोजामखौ गारनानै मालाबाबो गोदानखौ लाजोबनो हाया बेनिखायनो जों गोजामखौबो लानानै आथिखालनि गोदानजों जों सोलाय सोल' साबसिननिफ्राय हामसिन बानायबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि
औ मुगाजों लोगोसे खारफानो थाखाय जोङो गो दानखौबो ओ आजावनानै लानो गोनां जायो नाथाय जोङो औ नाथाय जोङो गोजामखौ गारनानै माब्लाबाबो जोंङो सोलिनो हाया। जायखौ बुङो जों जोंनि नेरसोन होननाबो जों बुंनो हायोना जायखौ जोङो दिनै गारनो हायाखै बर'नि माखासे आगरफोरखौ जोङो गोमालांदोंब्लाबो माखासे आगरफोरखौ जोङो दिनैसिमबो हो गोनोखो मुगायावब्लाबो जोङो। बैफोरखौ जोङो जोंनि बर'नि जियाव सेबखांनायखौ बा ओ एरखांजानायखौ जों दिनैसिमबो नुनो मोनो। बैफोरथ' जोंनि मोनसे सिनायथि
औ बे होमबा नोंथां ओ सि जोमनिफ्रायनो जोंनि बर' हारियाथ' मोनसे गिदिर हारिमु हारिमुनि सिनायथिखौ जों होनो हायो बिदिब्ला जोंनि बर' हारि हारिनि सिनायथि होनायाव बेहाय गोबां जोंनि बे गाननाय जोमनायफोराहाय बिहोमा होनायखौ जों नुयोना नोंथां
औ नुयो जायखौ जोङो बुङो बर' हिनजाव आइजोफोर गानग्रा दखना ना जाय दख'नाखौ गानोब्ला जोङो। सारा मुलुगावनो बर' हारि होननानै जोङो सिनायथि मोनो नङा होनबा?
औ नोंथां
बिदन जाय जोंनि दोरोङारि गाननाय जोंनि ओ आर'नाइ जोमग्रा दख'ना बिदन जायखौबो जों सालामाथा बा आगर गुबै जायखौ गानोब्ला जोङो मुलुगावनो बर' होननानै सिनायथि हो मोनो जायखौ गानोब्ला बे सुबुङा बर' आइजो होननानै जों मुलुगाव सिनायथि होजायो बैनोथ' जोंनि मोनसे
औ नोथां आथिखालावथ' ओम आथिखालाव दख'ना दख'नायाथ' ओरैबायदि माने बयनिबो गेजेराव मुंदांखा जाबाय जे रावबो सुबुङानो सिनायै गैया होननानै बुंब्लाबो बुंद्रायनाय जाया कारन जो-जोंनि कालचारा ओरैबायदि गिदिर गुवार जायखौ जों जायखौ जों लानानै ओ जोंनि सिनायथिखौ होनो हायो ना नोंथां?
नोंथां सैथो जोंनि गाननाय जोमनायानो जोंनि सिनायथि जाय सिनायथिया जोंनि हारियाव जेब्लाबो गोथाङै गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम हारिखौ सिनायथि होबोगासिनो दङ
दे बिदिब्ला नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनाय आयदाया एसेयावनो थुंगेथ'बाय
औ नोंथां दे